हेलौ' नोंथां
औ नोंथां।
खोनादोंना?
खोनादों।
नोंथाङा ओरैनो दङ' ना?
औ दङ' नोंथां।
अ नोंथां आं नों नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि दोरोंङारि गानग्रा जोमग्रानि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो लादों।
औ। जागोन नोंथां।
नोंथांङा आंजों सावरायफानो हागोन ना?
खेबसे बुंफिनाय
आंङो नोंथांजों बर'फोरनि दोरोंङारि गानग्रा जोमग्रानि सोमोन्दै सावरायनो लादों। नोंथांङा आंजों सावरायफानो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला आं जागायनोसै।
जागोन।
जोंहा बर'फोरनि दोरोंङारि गानग्रा जोमग्रा होनोब्ला गुबैयै हौवा आरो हिन्जावनि गानग्रा जोमग्राया फैयो नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओं फैयो।
बर'फोरनि गानग्रा जोम ग्रायावहाय बर' आइजोफोरा दख'ना फास्रा बायदि रोखोमनि गानोमोन ना आरो बेनि अनगायैबो हौवा फोरा गामसा, आर'नाइ, फालि बायदि रोखोमनि गानोमोन ना?
औ नंगौ नोंथां
गुबैयै बर' आइजोफोरा मोननै रोखोमनि दख'ना गाननायखौ नुनो मोनो ना?
औ गाननायखौ नुनो मोनो।
ख'नाखौ गाननाय जायोमोन नोंथांङा बुंनो हागोन नामा?
दख'ना होननानै बुङोब्ला जोंङो गिबियावनो लांगा दख'ना होननायखौ गाननाय नुनो मोनो आरो सानजारिफोरखौ बांसिन गाननाय नुनो मोनो जे बियो मोनसे अग्रं होननानै मोनथिनाय जायो।
थारैनो नोंथां नोंथांङा थारखौनो बुंदों।
ह ह
दा बेनि गेजेरावहाय नोंथां बर' हौवाफोरा ओ गामसा गाननायखौ नुनो मोनो ना नोंथां?
औ औ नुनो मोनो गामसा गाननायखौ।
दा नोंथां दोरोङारि होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो जोंनि गोदोनि समावहाय निफ्रायनो बाहायबोनाय मोनसे मुंदांखा जि दंमोन ना जायखौ जोंङो आर'नाइ होननानै बुङो नोंथां। दा बै आर'नाइनि सा सोमोन्दै नोंथाङा सुंद'यै बुंनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां। ओ आर'नाइया जादों जों आर'नाया जादों जोंनि बर' हारिनि बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे नेरसोन आर'नाइनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिया बुहुमनि दाब दाब जायगा ओनसोलाव गासैबो जायगायावनो बर' हारिनि मोनसे नेरसोन महरै ओ सिनायजादों आरो सिनायजाबोदों।
नोंगौ नोंथां।
जोंङो आर'नाइ जिखौहाय गेदेर उन्दै गासैबो बिथिङावनो जोंङो मान बावनाय हाबाफारियाव बाहायो।
थारैनो नोंथां नोंथांङा थारखौनो बुंदों। नोंथाङा
आथिखालाव आरनाय आरनाइ ओ सिनि बेसेनाबो गोबां आरनाइ सिखौ दानानै जोङो ओ दायमन खुलिनानै दानानै जों फानोब्ला गोबां मुलाम्फा जानायखौबो आथिखालाव जों आइजोफोरखौ नुनो मोनबो दों बर आइजोफोरा जोबोर आरनाइ जि लानानै जौगाबोगासिनो दङ आरनाइया जों बर हारियाल ओ बाहाय जाया आथिखालाव गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोराबो जोंनि आरनाइखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरनाइआ माने बयनिबो सुबुंनि जोबोर आंगो जाबाय आरोना बियो बयनिबो सुबुंनि गोसोखौ थारैनो जोबोर बोनो हादों आरो बियो मोनसे बर हारिनि समायना रमायना मोनसे हाजो आगरजों एरफबनाय मोनसे आरनाइ फालि।
थारैनो नोंथां गुबैयै बुंनो थाङोबा नोंथां मोनसे खो मोनसे बाथ्राया आंनि गोसोआव जाखांफैदों जे आरनाइ होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय समावहाय जोंहा जोहोलावफोरनो मान होनो एबा जोहोलावफोरखौहाय गोसो गोरा खालामनो थाखाय बै आरनाइ जिखौहाय ओ बर आइजोफोरा ओ जोहोलावफोरा दावहा नांनो थाङोब्ला बैसोरनो ओ सा हरावनो हरसे सोंनानै थुननानै दानानै। ओ दानायनि गेजेरजोंहाय आजो हाजो आगर ओ दिंखिया आगर बायदि बायदि रोखोमनि आगर एर-एरनानै हरावनो हरसे दानायनि गेजेरजों अखानायै ओ जोहोलावफोरनो गानहो हरनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय दनि दानि मु गायाव बा दानि बे बिगियानारि जुगावहाय जों आरनाइखौहाय ओ आला सोरबा आलासिनो मान बावनाय बायदि हाबाफारियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथौ।
बिनि अनगायैबो नोंथां जोंनि बे आरनाइ जिआ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बाहायजाबोनाय ओ रांखान्थियारि बिथिङावबो गोबां जौगानाय एबा रांखान्थियारि बिथिङावबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। जायनि जाउनाव मुलुग दरबारावनो जोंनि आरनाइया बयजोंबो बा बयबो हारिजोंनो सिनायथि जानायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे आरनाइ लानानै ओ गुबुन जाथिफ्र बा गुबुन हारिफ्राबो जे आरनाइखौ लानानैहाय बरनि मोनसे ओ गानग्रा बा बरनि मोनसे जि होननानै सिनायथिखौ बिसोरो बिसोरबो लाखिदों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो नोंथाङा दोरोङारि गानग्रा जोमग्रानि सोमोन्दै ओ बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा होननानै बुङोब्ला गाहायै बर आइजोफोरा ओ दखना गानो दखनायाबो ओ जोंनि मोनसे आंगोथार दखनायाबो जोंनि बुहुम बिखायावनो सिनाय जानाय ओ बयनिख्रुइबो साबसिन गानग्रा खसाब होननानै सिनाइ जाबोदों। जों बर आइजोफोराहाय गुबुन जायगा हादोरफोराव बेरायनो थाङोब्ला गुबुन हादोरनि सुबुंफोरा जोबोर ओ गोमो थावना होननानै बुङो आरो ना ओ
नोंगौ नोंथां थारैनो।
समायना नुयो होननानै ओ गोमो बिसोरहाय गोमो हाबो जोंनि दखनाफोरखौ नुयोब्ला जोंनि दखनाफोराहाय बायदि ओ जोंनि मिथिंगायारि मिथिंगायारिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे ओ सिगांनि गोदो गोदायनि समावहाय जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनना य ओ बेसो बेफोरनि बेन्दों बिलाइफोरनिफ्रायहाय जोङो दखनाखौ गाब गाहोनानै जोङो दानाय जायोमोन बायदिसिना आगर एरफबनानै जोङो दखनाखौ दानाय जायो ओ आगरफोरखौ बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो दावराय मोख्रेब आगर ओ बैग्रि बिबार आगर बेन्दों आगर ओ मोसा आगर आरो बायदि बायदिफोर आगरजोंहाय जोङो दखनाखौ एर आगरजों एर फबनानै ओ समायसार होनो हायो
नंगौ नों थां नोंथाङा थारखौनो बुंदों
औ नोंथांनियाव मोनसे सोंलु सोंनि इन्दि जिखौहाय जोङो माबायदि आदबजों दानाय जायो
गुबैयै दोरोङारि आदबजों इन्दि जिखौ दानाय होननानै बुङोब्ला नोंथां गिबियावनो जोङो इन्दि एम्फौखौ फिसिनाय जायो दा बै इन्दि एम्फौखौ फिसिनायनि उनावहाय इन्दिया जेब्ला मोननानै थोबगोन फिथोब थोबगोन बै फिथोब थोबनायखौहायनो ओ माखासे साननि उनाव दोन ओ दैयावहाय सोमहाबना दोननानै ओ रुनायनि गेजेरजों बै इन्दि फिथोबनि गेजेरजोंनो खुन्दुंखौ थावख्रियावहाय लुनायनि उनावहाय खुन्दुं दिहुननाय जायो बै खुन्दुं दिहुननायनि उनावहाय इन्दि जिखौहाय ए इन्दि जिनि महर होनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां दा बे बिथिङावहाय दोरोङारि होननानै बुङोब्ला आं मोनसे खोथाखौ बा मोनसे जिनि सोमोन्दै आं गोसोआव फैदों नोंथां बे खौ आं नोंथांनो फोरमायनो गोसो जादों दा बै जियानो जाहैबाय जोंनि दोरोङारि हाबा जे हाथासुनि होननाय दङ आरो हा बा गोलावबो लायो खायफा दा बै बै समावहाय आ हिनजाव गोदानखौहाय जोंहा दोरोङारि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बायदियै ओ मोनसे रोखोमनि दखनाखौ गानहोनाय जायो जे दखना थावसि जे दखना थावसि नङाब्लानो हाबाया जाया एबा हाबाखौ लानाय जाया बे मोनसे खान्थिया जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय खान्थि दा हाबानि समावहाय हिनजाव गोदाननो दखना थावसिखौ गानहोनायनि गेजेरजोंसो हाबाखौ लानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनि अनगायैबो नोंथाङा आरोबाव माबा बुंबावनो नामा
औ थारैनो जोंनि बर हारिनि गाननाय जोमनाया गुबुन हारिजों रुजुनो थाङोब्ला जोंनि गाननाय जोमनायखौ ओ साबसिन बेसेन गोसासिन होननानै बुंनो हागोन आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों मानोना जोंनि गाननाय जोमनायनि गेजेरजों जों जोंनि हारिखौ ओ गुबुनफोरनिफ्राय एसे जुदायै दिन्थिनायखौ जों सिनायथि एबा दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला दखना गाननाय नुयोब्लानो जे बर होननानै सिनायथिनाय मोनसे गोसोआव फैयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां बेनिखायनो आं सानो जे गुबुन ड्रेसफोरखौ गानालासिनो गासैबो बर सुबुंफोरानो ओ दखना गानोब्ला ओ गामसा गानोब्ला जों नि हारिमु इयुन समसिमबो मोजाङैहाय जोंनि बुहुम बिखायाव सिनायथि जालांबाय थानो हागोन होननानै आङो आसा खालामो आरोना जोंनि बर हारिखौ नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि बे दसे सावरायनाया बेखिनियावनो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोन्थों